नोंथां
हेलौ' खोनादों खोनादों
औ दायो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो नोंथाङा सम मोनगोन ना
औ मोनगोन मोनगोन
औ आङो मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों बे आयदाखौ आङो माइ आबाद माइ आबाद आयदाखौ लानानै नोंथाजो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना
जागोन जागोन सम मोनगोन नोंथां
औ औ जोंना माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना माइ आबादानो आसाम हादोराव थाग्राफोरनिनो गाहाय एबा गुदि नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ दा जोंना माइ आबाद होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै रन्जित माइसालि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो दा जोङो गिबियावहाय माइखौ जोङो मा रोखोमै गायो मानिफ्राय जों जोलै लायो माबायदि बोथोराव जोङो गायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां हागोन
औ दे होनबा
नोंथांनि सोंनाय बायदियै आङो दा जोङो माबोरै माइखौ गायो? बेनि सोमोन्दै फारि फारियै आं जेखौ मिथिगौ बेखौ आङो बुंलांनोसै। गिबियावनो जोङो माइ गायोब्ला माने माइ जोलै जाय माने खोथिया फोगोन माइ जोलै बेखौ जोङो माइज्लिनिफ्राय दिहुननानै दैयाव बेहाय बस्थायाव सोनानै सोमनानै लाग्रोनाय जायो। लोगोसेनो
जे माने माइ फोगोन खोथिया थिलि जागोन जायगा बेखौहाय हाखौ जोङो मोजाङैनो एवग्लिनानै जाहाथे बेयावहाय माने
जोङो खोथिया फैयोबा खोथियाखौ गोरलैयैनो फुनो हानायनि राहा जायो। ओ बेबायदि साखा फारा खालामनानै लाखायो। बेबायदिनो माइज्लिखौ साननै बा सानथाम बस्थायाव सोनानै सोमखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ जोङो बोखांनानै दोनो दैनिफ्राय बेनि उनाव गाजा बेरगोना बेराखै बेखौ नायनानै ओ मार' दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बै सिगाङावहाय हालौ खानाय लानाय हालौ खानानै लानाय जिखिनि माने दुब्लि दङ। खोथिया फोनो थाखाय थि-थियारि खालामखानाय बेखौहाय मोजाङै थाग थियारि खालामफिननानै जोङो खोथियाखौ फोग्रोनानै लाबाय। ओ बेनि उनावहाय बेबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि गामियाव आं नुनाय बायदिब्ला बेबादिनो खाथियाखौ नैजि निफ्राय थामजि साननि गेजेरावहाय जोंनि फोनाय खोथियाया गायजानायनि थाखाय रेडि जायो। दा बेखौहाय जेला खोथिया लायो। बेबदिनो जोङो हाखौ नांगौ रोखोमनि एवग्लिनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफा बे फोनाय खोथियाखौ आरोबाव मोजांसिन जाबावनायनि थाखाय खासिया गायनाय बेखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो ओ सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालाव एसे एनै खम जादोंबाबो गोबां गामि ओनसोलावनो जोंनिथिंजाय दाबो बेबायदि खासिया गायनायखौ नुनो मोनो दा। खासिया गायनायावहाय ओ जोंनि सिगांनि सुबुंफोरा बुंसोलायो जे ओ खासिया गायोब्ला माइया गोग्गो एबा रग' रग' जायो होननानै फोथायनाय बिथांमोनहा फोरमायथिनानै होयो ओ गुब्ला जाया ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय माइखौ गायो बांसिनै अखानि दै बे अखानि दैखौ आसा खालामनानैनो जों गायनायखौ नुदों मोनो। लोगोसे माइ गायनायावथ' आथिखालाव नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनबाय। जे
बांसिनानो गोदो गोदाय जे मानि माइ हारि दंमोन बे माइखौहाय सोलायबोनानै लासै लासै दानि गोदान मुवाजों गोरोबनानै गोदान गोदान माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
सिगाङावहाय गायबोनाय जिहेथु माखासे माइफोर दंमोन बेफोरनि सोलायै आथिखालाव माखासे जेरै जोंनि ओनसोलाव रनजित रन्जना सादु आरो माखासे गोदान गोदान माने माइनि मुं बेफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनबाय। लोगोसे माइब्रा जोसा बेफोरखौबो आथिखालावबो गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
दा दाथ' दैज्लां बोथोर बेबायदिनो ओ गायनाय फुनाया गोबां सोलिगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव ओ‌ बांसिनै अखानि सायाव बिथा खालामनानै गायनायखौनो नुनो मोनो आरो दा आं बे समाव नोंथांनियाव मिथिनो लुबैगोन माने नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइखौहाय बांसिनै माबायदि माने मानि सायाव बिथा खालामनानै बा जागायजेननायनिफ्राय माबायदि गायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां हागोन दा जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो माइखौ माबोरै गायो माखौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिथा खालामनानै गायो माबोरैहाय बेखौ एसे बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलावथ' जोङो माइखौहाय आंनि नुनायाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोङो जिखिनि दुब्लि एसे बोरिहां जायगा बा एसे बालासिया हा हाब्रु जेरावहाय जोङो खोथिया फुनो थाखाय एसे गोरलैयावनो जोङो मोजां बेफोरबायदि जायगाखौ जोङो खोथिया थिलि एबा खोथिया फोनो थाखाय एवनानै जोङो बे माइलि सोमना दोननायखौहाय साननै सानथामनि उनाव जों लांनानै बेखौ फोहैयो
उम
नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ माइखौ गायो ओमफ्राय आरो जोंनिथिंजाय ओ बे खासिया गायनाय बे खासिया गायनायखौ जोंनि ओनसोलफोरावहाय दायो बारा नुनो मोनला फ्राय बिराद गोबां खम जाबाय आरो बे खासिया माइ गायनाय होननाया
उ
दा जोंनियाव बिथा खालामनानै गायो होमबा सम बोथोरखौ ओ जोंनिथिंजाय आरो बिदि गुबुन गुबुनाव जोङो नुयो ओ सुइस गेट बिदि दंग' लाबोनानै एसे फोथाराव ओरै दैखौ लाबोना गायनाय बेफोरबायदिखौ नुयो सोरबा आरो सलार सलारजों सलार बरिं गायनानै फोथारफोराव ओ दैनि जगार खालामना लानाय बेफोरखौ नुयो दा जोंनि ओनसोलावबो साफा सानै बिदि खालामदों ओ मेसेंआवबो आरो ओ दैज्लाङावबो गायो बिसोरो
उम उम
दा जोंनियाव फ्राय बांसिनानो जोंङो अखानि दैजोंहायनो बांसिन गायो आरो अखानि दैजोंनो दा जोंनि बे माइ आबादाव ओ माइ गायनायाव दा जोंहा गावखौ थांना थानो लाखिनायाव आरो आरो ओ आबादारि जिखुनु जोंनि गामि ओनसोलनि बिसोरो बे आबादखौ मावनानै माबोरैहाय फालांगि खालामनानै एसे जौगानो हायो नामा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना
हागोन हागोन नोंथां
औ नोंथां
दा जोंनिनो नोजोर होयोबाथ' जों गामि ओनसोलाव दिनैसिमबो नुनो मोनो माने जोंनि बर'फोरा बा जोंनि ओ गामियारि ओनसोला दाबो जों नायो- बा गुबुननि रुजुनायावहाय बेसेबांनाखि ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगासारनाय बे बेवहाय जोङो माने नांगौ रोखोमनि नुनो मोना दा खायफा खायफा न'खरफोरा जौगाजोबदोंब्लाबो माखासेया फ्रायै जोंनि ओ बर'फोरनि बा जोंनि गामि ओनसोलावनो बेबादि माने आबादनि सायाव सोनारनानै दिनैसिमबो थांनानै थानाय बा न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनो दा थिग बेबादिनो ओ दैज्लां बोथोराव ओ जिहेथु दा आबाद हिसाबै जोंहा गिबियावनो नायोब्ला माइ दा माइ आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद गायो नोंगौ दैज्लाङावबो अब्लाबो जोंनि थाखाय थाखाय माने माइआानो गिबि दा बे हिसाबै
जोङो मेसें बोथोराव जेरैखम माइखौ गायोब्ला जों मोजाङै आदद खालामो थिग बेबायदिनो जों जुदि दैज्लांनिखौबो मोजाङै ओ जोथोन लानानै जुदि नांगौ रोखोमनि हासार दै ओ बेफोरखौहाय जोथोन लानानै गायनानै जोङो गोबां बिबांनि माने ओ माइखौहाय ओ मोननो हायो आरो बेखौहाय जोङो फाननानै गावनि न'खरखौहाय सुंथानो हानायनि राहा लामा बेखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो आरो
होमबा दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय माइ आबादखौ माबोरै गायो गायो आरो माखौ बिथा लानानै गायो ओ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आरो दा बेखिनि सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथसैना नोंथां
जागोन दे नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथांसिम
दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय
बेे